हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ।
खोनादोंबा?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ मा खालाम दों नोंथाङा दायो?
ओरैनो दं नोंथां।
औ होनबा दायो जोंङो सावथुनफोरनि बारै सावरायनोसै नामा?
औ नोंथां औ
नोंथाङाओ नोंथाङा सावथुन बा फिलिमफोर नायनो मोजां मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां मोनो।
औ नोंथांनि मोनसे ओ माने जि सावथुनखौ नों नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नों सावथुननि बारै नों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ आङो बर'नि मुंदांखा खा सावथुन जेनेबा गिबियावथ' ओ आङो गानफोरखौहाय माने सावथुनखौ नायनाया मोजां मोनो जायनि थाखाय माने गोसोखौहाय माने गोजोननाय मोनो थैसाम
ओ हेल' नोंथां खोनादोंना?
हेल' औ औ औ दासो खोनाबाय औ।
ओ माने सावथुन होननानै बुङोब्ला माने गोसोखौ बोनो हानाय सावथुन आरोना जायखौहाय माने नोंनि गोसोनि सिंनि दुखु दाहाया माने गोजानाव थाङो जेराव माने जायखौ नायोब्ला माने गोजोननाय मोनो आर ना आं सावथुनखौथ' गोबाङानो नायदों अब्लाबो मानि सावथुनफोरनि माखासे सावथुनफोरा माने गोसोआव थाब बोनो हायो जाव आयारन बे जाहैबाय गोदोनिनो माने सावथुन जाय जायगायावहाय माने बर'नि गिबिसिन सावथुन होनोबा आलायार'ना दा बै गोदो समनि आलाय आर ना बे मानि
केमेराफोरा बारा क्लियार नङाब्लाबो माने बै समनि बे गाहाना मानि गोदोनि मानि बर' हारिनि मानि नेरसोन खौ दिखिदों आरो ना जेरावहाय आइजोफोरनि फारसे आरो जेनेबा सोलोंथाइनि दावगालांनो नांदों जेनेबा नाजालांनाय माने गावखौ माने बोरैहाय माने
माने जौगासार जाहोनो हानाय बेफोरखौ बे सावथुनाव नुनो मोनो जेराव दुखु दाहानिबो
माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गावजों गाव अनलायलायनाय गामियारि रायजो जानायखौ जों आलायारन फ्लिमाव नुनो मोनदों जेरावहाय माने माखसेनि सोरनिबा दुखुखौ फोरमायनाय जादों सोरनिबा गोजोननायखौबो आं नुनो मोन्दों बेबायादिनो सावथुननि बागै आङो बुंनो सानोदि सावथु ए जाहैबाय मोनसे सिनेमा थिलि माने बेखौहाय गोबां रोखोमनि देखायनाय जायो थियेटारफ्रावबो। देखायनाय जायो जाय जायगायावहाय माने। दसेनि थाखाय मानि जायगा लानानै देखायनाय जायो। आरो दानि जुगावथ' बांसिनानो मबाइल फनावनो मोनसै मानि गाव गाबागावनो नायनो हासै। दा गोदो समावहाय माने सावथुनखौहाय माने जायगा लानानै मानि मानि जायगा जायगा मानि देखायनाय जायोमोन आरो ना जायनि। जाहोनाव माने बर'फोरा गुबुन हारिफ्राबो आरो बर'फ्राबो माने थांनानै गाव गावबागाव टिकेट दाननानै नायनाय जायोमोन जायनि थाखाय मानि। सावथुना दा देभलाप जाबोगासिनो दं। बेफोरबायदि नायबोनाय थानायखौ नुनानैनो दासिमबो बर'नि सावथुन। सावथुना माने जौगाखांबोगासिनो दं जेरै थियेटारफ्राव देखायनाय बेफोरखौ माने सोरबाया नायाब्लाथ' बे जाफुंसार जानो हाया। माने जों पाब्लिकफ्रा नायब्लासो माने। जाफुंसार जागोन आरोना माने मोनसे सिनेमानि जाफुंसारनायानो मा। सुबुंनि गोसोखौहाय माने गोजोन होनो हानाय आरोना। जायनि थाखाय माने गावनि गोसोनि दुखु दाखाखौ बावगारहोनो हालाय लायनाय बेफोरबायदि। महरा माने सावथुननि गोहो दं आरो सावथुननि गोहोआ माने। गोसोखौ बोनो हानाय माने गोसोनि दुखु दाखौ माने। जानगाराव होनायानो माने सावथुननि जाफुंसारनाय आरो। अब्ला नोंथाङा माखासे फोरमायनो हागोन नामा।
औ औ। माने जों सावथुनखौ नायोब्ला सावथुना गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो। जाय जेरैहायलाय।
औ
खाइफाआ जाहैबाय हिस्ट'रिक जाया माने जोंनि हिस्ट'रि जोंनि सिगांनि बेफोरखौ खिथियो आरो। सिगांनि राजा राजा राजा रानि बिदिनो सिगांनि। माबायदि सोलिबोदोंमोन सिगां बेखौ खिथियो आरो बे हिस्ट'रिखौ आरो। फिक्सनेल थायो साइन्स फिकसनेल जेरैहाय जों दानि जुग जुगाव नुनो मोनो बा जेरै एभन्जारसफोरखौ नुयो आरोना बेफोरो साइस फिक्सार। जाहैयो माने बेयाव साइन्सबो एसे थाफायो आरो। जेरैहाय आबादार जायायाव मानसिफ्रा गोथां गोथांना आरो गोजौ गोजौ। मोनसे हलिवुदनि फिल्म दङना बेफोरो फिक्सनेल फिल्म। गोग्लैयो आरो साइन्स फिक्सनेल आरो गासै एभन्सार जेरैहाय। स्पाइदारमेन स्पाइदारमेन बिदिनो डिस्टि हिर'सनि मा होनगोन बेट मेन। डक्टर सिट्रेन्जारस बेफोर गासिबो माने एभेन्जार बा फिक्सनेल बेफोर गासिबो‌ सिनेमावनो गोलैयो आरो जेराव माने एसे रबट। भिसबाय सेऩथार बेफोर गासिबो फिक्सनेल आव गोलैयो आरो आरो कमेडि कमेडिखौबो जों नुनो मोनो कमेडिखौनो नायनानै जोबोद मोजांसिन मोनो बांसिन कमेडि जों नायनो थाङोबा बे जोंखौ रंजाहोयो आरो आंथ' कमेडिखौ रंजानायनि थाखायनो नायखायो आरो जों नुनो मोनो हरर फिलिमबो हरर फिलिमा जाहैबाय माने। हरर' सावथुनफोरा जाहैबाय जाया माने एसे गिथाव बाथाव एसे माहाय नेगिथिभ एनारजि जेरै भुट ना बेफोरनि बारै खिथिनाय जायो आरो बेखौनो हरर फिल्म होनो। आंथ' बांसिना हरर फिलिम आरो कमेडी सावथुनखौनो आं नायनो बांसिन मोजां मोनो आरो कमेडिखौहाय माने एसे मा होनगोन रंजानाय मोन्नो थाखाय नायो आरो आरो आङो हरर फिलिम नायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो
औ नोथां
स्पेसिलि आङो माने जोंनि लोगोफोरजों ज' ग्रुपाव नायनो थाखाय जोबोद मोजां मोनो हररस फिल्मखौ आरो बिदिनो रमान्टिक फिल्मबो जों नुनो मोनो रमन्टिक सावथुनानो जाहैबाय माने एसे बांसिन बे जोंनि मोजां मोन नाय एफोरखौ आरो ना रमान्टिक फिलिमा सासे सेंग्रा बा सिख्ला बे मोजां मोननायनि जे सल' बेफोरखौ दिन्थि आरो ना बे रमान्टिक सावथुनफोरावहाय आरो पासथाम सावथन नुनो मोनो जोङो
सासपेन्स जाहैबाय माने एसे मा होनगोन एक्सन फिल्म आरो जायाव माने एक्सन फिल्म बेफोरखौनो सासपेन्स फिल्म होनो जाय माने बांद्राय रमेन्टिक बेफोरबायदिया थाया आरो बांद्राय कमेडिबो थाया। नाथाय एसे सिरियास टाइपनि फिल्म आरोना बे बेफोरखौनो मुभि सानो आरो दाहालागै आं जि मा होनगोन सावथुनफोर नायदों आं माने बांद्राय सावथुनफोर खौ नायनो मोजां मोना आरो ना माने बे एकदम मोनसे फिल्म आनो दा जों जुदि नायो बलिउद बेफोरथ मोनसे फिल्म आनो लाय एक घन्टानि बारा जाखायो आरो ना दुइ घन्टा दानिया इसे खम जालांबाय दे ओ मोनसे फिलिमनि मा होनगोन गोलावआ बे दा आरो ना सिगाङाव थ' जों नुनो मोनोमोन सिगांनि फिलिमफोरा जोबोद गोलाव गोलाव जायोमोन आरो दुइ घन्टानि कम फिलिमानो गैयामोन। आरो बिनिखायनो आङो माने फिलिमखौ नायनो बायो आरो ना बारा बारा मोजां मोना नायनो थाखाय मानो होनब्ला बे जोबोद गोलाव गोलाव जायो। आरो टाइम थाबासो नायनो हानाय बायदि आरो मोनसे फिल्म आरो जोङो माने खनसे नायनायावनो फुरा सावथुनखौ नुवाबोला गोजोननायखौ मोननो हायाना
अ नोंथां नोंगौ
बेनि उनावबा मा जागोन बेखौ जोङो साननो हायो आरोना आरो जों मा होनगोन सावथुननि इन्डास्ट्रिखौ नायोबा बे बिराद देभलप जाबोदों आरो
अ
सिगाङावथ' जों नुनो मोनोमोन टेक्न'लजिनि खमिनि थाखाय मा जोंनि फिलिमफोरा सावथुनफोरा ब्लेक एन्ड हवाइट आवसो जायोमोन नाथाय दा जों कालारिं बेखौ नुनो मोनोमोन आरो बिसोरनि बेफोरावबो जोबोद मोजां जाबाय सिस्टेम बेफोरबो जोबोद मोजां जाबाय आरो
औ औ
आरो नोंथाङा दा बुंबावनो सानदों ना माबा मोनसे सावथुननि बागै
सावथुननि बागै इस
ओ नोंनि आवाजआ एसे नांथादोंमोन माने
औ औ दायो खोनाफिनबाय औ औ दायो मोजां खोनाफिनबाय।
औ सावथुन सावथुननि बागै थ' आं गोबां फोरमायलांबाय। नोंगौ सावथुना माने फिल्मा माने गोबां रोखोमनि थायो जेरै कमेड दि त्रेजिदि माने गोबां रोखोमनिखौ मोननो हायो ओ थ उन्दैफोरनि बेलायावबा बुंनो सागोनदि टमे एन जेरि दरिमन बेफोरखौ उन्दैफोरा माने मोजां मोनो आरोना जायखौ ओ टाइम माने माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जेनेबा जोङो टाइम ला जायोब्ला गथ'साफोरनो देखायना होयो ब्ला माने बेसोरो माने सोलोंबोयोबो आरोना जेरावहाय दानि ज थ' नै ओन्दैफोरनि बेबायदि फुथुलानि फिलिमफोरा माने स्टरिफोरा माने ओरैनो नङा माने सोलोंथाइबो रोंबोयो आरो ना जेरावहाय माने रोंथाइखौबो फोरोङो माने उम प्लिम जों लोगोसे सावथुनजों लोगोसे माने सासे गथ'खौ माने देभलापबो खालाम बोयो आरो ना। ओ फुथ्ला होननानै माने खायफा खायफा नायनायखौहाय खम होयो नाथाय माखा से जेनेबा बेफोर सिथ'रिफ्रा माने ओ सिथादि खालामनायावहायबो हेफाजाब होयो। जायनि थाखाय जेनेबा दाथ' गोबां रोखोमनि ओन्दैसाफोरनि गथ'साफोरनि प्लिम फोरबो नुनो मोनसै जेरावहाय मान सासे गथ'खौ माने ओ सिथादि खालामनायाव माने देरबोनायाव लाद निं खालामनायाव माने हेफाजाब होयो आरो जेरै जेनेबा अवान थुनि फारसे जेनेबा मोनसे भिदिअ' दाथ' उन्दैफोरनो बिराद ओंखारबाय थायोना माने बोरै फरायबा बोरै जायो जेनेबा ए बि सि डि नि फारसे गान बानायनानै बानायना होनाय अवान थुनि फारसे गान बानायनानै बानायना होनाय बेफोर माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय माने मोजां आरो ना। जायनि जाहै जेनेबा गथ'साफोरखौहाय माने सोलोंथाइ लानायावबो हेफाजाब होयो आरो जेनेबा मायन्द देभलाप जानायावबो थुलुंगा होयो। जायनि थाखाय माख खासे बेखौ जोङो ओन्दैसाफोरखौ एसे फोरोंब्लानो माने जों एसे बुंब्लानो बे गथ'सा फ्रा माने रोंगोन आरो ना। माने थाब देभलाप जायो जायखौ जों जेनेबा नुनानै खोनानायखौसो माने थाब देभलाप माने गोसोआव गो थायो आरोना जायखौ जेनेबा नों हाजार फोरोङाखै मानो बे गथ'आ माने बेखौहाय माने केपसार खालामनो हानाय नङा आरोना जायखौ जेनेबा बै गथ'आ बेखौ नुगोन खोनागोन अब्ला बिनि गोसोआवहाय गो थाग गोन बिनि थाखायनो आं सानोदि सावथुनाबो सावथुन मुलुगाबो मोजां मानो होनबा माखासे खिनिनि थाखाय माने माखासे गाज्रिब्लाबो माने बबेबा समनि थाखाय माने मोजां आरो ना माने बेयो माने जाफुंसार जानांगौ। आरो इयुनावहायबो माने बिदिनो जालांबाय थागोनखौ आं आसा खालामो।
औ औ माने बे सावथुनफोरा बे जेरै नों बुंलांबाय कारथुनफोर दरेमन बा थमेन जेरि बा बिदिनो गुबुन गुबुन सावथुन बेफोरो जोबोद आरो आंबो बे मसानो माने ओ बेफोरो कारटुननि गेजेरजों जोंनि जि उन्दै उन्दैफोर गथ'फोर बिथांमोना गोदान गोदान ओ भासाबो सोलोंनो हायो। जेरै इंलिस बा हिन्दी बेफोर खौ बिथांमोना थाब थाब आ सोलोंनो हायो आरो औ रोङो। औ आंबो माने बेफोरदों नि गेजेरजोंनो आंबो सावथुनफोरनि गेजेरजोंनो रोंबोदोंमोन आरो गु बुन गुबुन भासाखौ औ बेनि थाखाय जोबोद मोजां आरो।
औ
ओं
दे होमबा नोंथां ओ दिनथ'नोसै नामा दिनैनि सावरायनाय
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सम होनायनि थाखाय।
औ दे गोजोनबाय।